औ।
खोनादोंना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
अ ओन गोजोन बेलासिनि गाहाम हामब्लाय
नोंथां नोंथांनि सिमबो गोजोन मोनाबिलि समनि गाहाम हामब्लायनाय जासिनहरनाय जाबाय।
अ।
ओं बे समाव मोनसे आयदायाव सावरायनोसो नोंथांनाव फन खालामनाय जाबाय।
औ नोंगौ नोंथां सावरायनो हागोन।
उम आयदायानो जाबाय जोंनि थांना थानायनि जिउनि राहा।
औ
माने ओं जोंनि थांना थानाय जिउनि राहा राहा होनबाथ' बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन राहाफोर थाबाय नङा होनबा नों थां ओं जेरै जों ओ जिउआव सासे मोजां आबाद दारि जानानैबो नोङो जिउ राहाखौ दालांनो हायो आरो बेबादि बिदिनो सासे मोजां फालांगि मावनानैबो गावनि जिउ राहाखौ दानो हायो। आरो बेबायदिनो ओं सासे मोजां मिस्थ्रि मावनानैबो गावनि जिउ राहाखौ दालांनो हायो आरो बेबायदि दिनो सासे मोजां ओ दाउ अमा फिसिग्रा सासे दाउ अमा ओ बा फा-फार्मिं खालामग्रा बा दाउ अमानि आबाद खालामग्रा सुबुं जानानैबो गावनि जिउ राहखौ दालांनो हायो आरो। दा सासे मोजां आबादारि होनोब्ला आबाद ओ मावनो थाखाय गोबां आथिखालाव माने बेफोरनि ट्रेनिंबो होनाय जायो। बेफोरखौ सिखायनानै लायोबा माने खोब मोनसे ओ मा होनो रोंगौथि लानानै माने गोनोखोआरि मुगानि माखासे से आबाद फोथाराव बा आबाद मावनो हायो आरोना। रोंगौथि लानानै जेरै केबिकि होननाय मोनसे सेन्टार दं बेफोरावबो ओ आबा बादनि ट्रेनिं लानो हायो बिदिनो दाउ अमा फिनायनि सायावबो ट्रेनिं लानो हायो बेबायदिनो बायदि बायदि बियो बिफां लाइफां बा फिथाइ सामथायाइनि बिफां लाइफां गायनानैबो ओ गायनाय ओमफ्राय बेफोरबायदिबो ट्रेनिं होनाय जायो आरो ओरैहाय बेे फेबिकिआव। दा सासे मोजां आबादारि जानोब्ला गिबियावनो बेहा माने खामानि मावनो हानाय गोहोआ थाग्रो नांगोन माने हमनानै ला ओ बे सुबुङा माने बिदिनो माखासे फिथाइ सामथाइ मा दंफाङाव जेनेबा मा फिथाइ थायग्रा दंफाङाव माबायदि जुदि मुलि होयोब्ला बेखौ माबायदि गायोब्ला थाबनो फिथाइ थायो बेनि सा सायावबो ओ बिथाङा नलेज थायोब्ला खोब माने बिफांफ्रा ओ मोजां जायो आरो लोगोसे फिथाइफ्राबो मोजां थायो आरो जेरै थाइजौ थाइजौ लेसु बा बायदि बायदि बेबायदिनो मोनसे बेनि सायावबो मोनसे आबाद खालामनो हायो आरो। ओमफ्राय दाउ अमा फिनाय होनबाथ' दाउ अमा फिनायनि सायावथ' नों ओ रोंगौथि लाखाथारनांगौ जायो मानोना आथिखालाव बेमार फिनायजों लोगोसे बेमार आजारनिफ्राय जोङो बोरै बासिनो हायो बिनि सायावबो एसे जोङो नोजोर बोनांगौ जायो। आरो बेहाय रोंगौथि लानानै जुदि दाउ अमाखौ जुदि फियोब्ला खोब मोनसे मोजां मा होनो दाउ अमाफ्रा जायो आरोना ओमफ्राय बुरजा बुरजा लानानै बेबायदिनो ओ फिनो हायो माने अमाखौ आजिखालि फार्मिं लाइनाव लांजोबबाय सिगां जों ट्रेडिसनेल लाइनाव मावो माने लकेल आरो ना मासे माने न'फ्राव थायोमोन जोंनाव बर' न'खरफ्राव बे जाहैबाय मोनसे ओरैनो माने बोसोराव ओरैनो लांफानाय मोनसे नाथाय आथिखालाव फार्मिं लाइन होनबाथाय माने खोब बिदिनो एकस'था गाहाम पनसास थथा सा थिता बेफोरबायदि अमा फिसिनाय नुयो आरो बे जाहैबाय फार्मिं आरो बिजिनेस लाइनावव थांबाय आरो आरो बेखौ माने फ्राय सुबुङानो माने फुख्रिजों बा अफ्रि बा गुन्दैजों बेबायदि होआनायदि बुरजा बुरजा जुदि फिसियोब्ला बेवहाय माने बायनानै मोननाय मेडिसिन थायो बे मेडिसिनसो गुन्दैजों लगायनानै माने बेखौ आदार हिसाबै अमाफोरनो जाहोनाय जायो आरो आरो बेयाव खोब साखोन सिखोनबो लानांगौ जायो अमाफोरखौ नोंथां आरो जोङो नुनो मोनो बेवहाय माखासे जोङो साबद होननाय दं मोनसे बे ब्रयलार आजार बायदि बे ब्रयलार ब्रयलार आदार बायदिखौ होनाय नुनो मोनो आरोना बेफोरखौ होयोब्ला माने अमाफ्रा थाब देरोनो ओमफ्राय थाब देरनानै माने थाब फाननो हायो आरो ओंखाय जोङो जेन ओमफ्राय बिदिनो अमाफोरखौ माने बिदिनो अनलि माने फिसानि थाखायल' बे अमाखौ लायो आरो माने अमा बिमाखौ फिसिनानै माने बिनिफ्राय फिसा दिहुननानै बेबायदिनो फानहरो आरोना गथायैनो साप्लाइ बेबायदि खालामनाय बिनि थाखायबो माने अा फिसिनाय जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो अमा फिसिनानै गोबां सुबुंफ्रा रां खामायनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोन आरो फ्राय आरो जोङो नुनो मोनबावो बिदिनो दाउ फार्मिं दाउ फार्मिंयाबो हमनानै ला बिदिनो दाउखौ फिसिनानै बेबायदिनो खायसे खायसे दाउ खौनो गथा गथा फानो बेबायदिनो आरो खायसे दाननानै फानो आरो खायसेया बिदिनो दाउ खौ फिसिनानै माने दावदैफोरखौबो दैहोनानै माने दाउदैफोरखौ जोङो फाननायखौ नुनो मोनो आरो आरो बेबायदिनो माइ आबादफोर होनोब्लाथ' माइ आबाद बा बेबायदिनो बोथाराव मावनाय आबाद होनना बुङोब्लाथ' हमनानै ला गावनि जिउ राहा दानो थाखाय गोबां सुबनो मावो बिदिनो बोसोराव खेबथाम मासि लागै माइ खेथिफोरखौबो जों मावनाय नुयो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव आरो नाथाय जोंनि बर' सुबुंफ्रासो खेबसे खेबनै मावो खिन्थु गुबुन गुबुन जायगायाव फ्राय माने आसामनि बाहेरायाव माने आबाद खौ खेबनै खेबथाम मावो आर ना माइ आबादफोरखौनो आरो जोंनि आसामावल' जोङो बोसोराव खेबसेबा खेबनै जों मावनाय नुनो मोनो बेयो जाहैबाय ट्रेडिसनेल आबाद खिन्थु जोङो आजिखालियाव माने आबाद फोरखौबो जोङो बिजनेस बा गोनखोआरि मुगाजों जों मावनो सोलोंनांसिगौ जुदि बिदि मावनो हायो राहाखौ दालांनो हागोन नामा होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङा बे बेलायाव मा बुगोन
नंगौ नोंथां नोंथाङा जिथुनिखि फोरमायदों बेफोर बाथ्राया नंगौ सैथो
नोंथाङा जिहेथचखौ फोरमायबाय बेखौ नोंथाङा रोखायैनो जुजायनो फोरमाननाफैनांगौ नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायदों माखासे जोंनि आबादनि बेेरायाव फोरमायदों लोगोसे जोंनि माबाोर जों जिउआव गसंथानो हायो बेनि सोमोन्दै बेयाव नोंथाङा बा खमायनानै नगौ जोङो दैनि दिनाव जोङो न'खर हिसाबै जोङो अमाफोरखौ जोङो मासे मानै गामनावल फिनाय नुयोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव जोङो नोंथां बुंबाय बायदिनो जोंनि माखासे जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो फार्म फार्मिन हिसै जोङो फिसिनायखौ नुनो मोनो मोनदों जेरै माखसे फार्मिंसिम फार्मिं सिस्टेमाव फिसिनानै माने बिदिनो सल्लिसथा पनसासथा एकस'थि गाहाम फिनानै माखासे रांखान्थि आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोन्दों आरो थिग बेफोरबायदिनो जोङो माखासे बेफोरबायदिनो नोंथांनि बुंबाय दाउ फिसिनानै जेरै दाउ ब्रयलारखौ जोंनि लाइमोनफ्रा फिसिनानै गोबां रांखान्थि आयदायाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै गुबुन जायगायाव थाङाबालासिनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा दिनै न'आवनो थानानै न'आवनो थानानै माखासे बिथिंफोराव माखासे खामानिफोराव एबा जोंनि बिजनेस लाइनाव जों जौगानायखौ नुनो मोनदों जेरै जोंनि लाइ जोंनो नि लाइमोनफोरखौ गोबां गोजान गोजान जायगायाव थांनानै जोङो इणदियानि बाहेराव थांनानै जों खामानि मावनायखौ नुनो मोनदों दा इण्डियनि बाहेरायाव थांनानैबो माखासे खामानि मावनानै माखासे रां खामानिखौ नुनो मोनदों नाथाय खायसेफोरखौ माने जोंनो न'आवनो थानानै माखा बसे जोंनि रां खामायनाय याव जेरै माखासे फार्मिखौ लानानै सोरबाबा इदिनो नख' गाननानै सोरबा बेफोरबायदि नोंथांमोन बिदिनो दाउ दाननानै सोरबा बिदिनो अमा दाननानै सोरबाबा बिदि मैगं थाइगं फाननानै सोरबाबा बिदिनो माखासे एरैनो बायदिसिना न गला दखानफोर से रां खामायनायखौ जों नुनो मोनदों दि बे नोंथाङा बेबायदिनो होमदों माखासे एग्रि एग्रिकालसारनि खोथाखौ जिथुनों नोंथाङा बुंदों नंगौ जोंङो एग्रि जोङो ट्रेनिं लानो हायोब मोजां ट्रेनिं लानायनि गेजेरजों जो माखासे जोङो जिउ जाफुंसारनो हायो जेरै नोंनि जिथुनाखि नों जों माबा मोनसे मावनांगौबाथाय जोङो माबा मोनसे जों रोंग्रोनांगौ जायो जेरै नोंथां जेबो रोङाबालासिनो मोनसे खाम जों मावनो हाया जेरैङो नों जिउआव नों नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो सिगोन नोथाङा मानो मोनसे ट्रेनिं सेन्टाराव थांनानै बा ट्रेनिं लाग्रोनांगोन अब्लासो नोङो बे खामानिखौ मावनो हागोन नङाबा नङा जुदि जेबो नलेज गैयाबा नों जो जिर' नलेज द नोंथाङा बे खामानिखौ मावनो हानाय नङा मानो मावनो हानाय नङा होनाथाय नोंहा एक्सपिरियेन्सानो गैया म होननाय जेबो रोंगौथियानो गैया बे अमाखौ नोंथाङा माबोरै जोथोन लानांगौ ए बे समाव आदार होनांगौ अमाया आदार जायाखौ मा मेदिसिन होनांगौ अमाखौ जोङो गरम बोथोरावाबायदि जोथोन लानां अ अमानि जो जेनाखि थाग्रा खथा एबा जोङो थाग्रा खथाखौ बेसेबां दिडिसटेन्साव जों खालामनाय जायो बेसेबां गुवार गुसेब माबायदि जोङो न'खौ खालामनां साह हखौ नायनांगोन सानदुं माथिं नाङो बेफोरखौ जों नाय जोङो माखासे खामानिफोरखौ मावनो हायो नाथाय नोंथाङा बेफोरबायदि नलेजखौ गैयालासेनो नोंथाङा डाइरेक ओनो दि बेफोरबायदि खालामनो सानदों अब्ला नोंथाङा माने नोंथांनो साननायबा नोंथांनो बिजनेस बिजनेसा साक्सेस जानाय नङा आरो नोंथां मानो होनबा नोंथांनाव- बिजनेया माने गोमागोन एबा जोबनाय जागोन होननानै आं मिथिगौ आरो बा साननो साननो मोन जों माबा मोन इसे गाहाम माखासे
जिब जन्थुखौ जों गोनां रोंनांगोन नोङो जेरै अमाया आदार जायोबा मा खालामनांगोन मा मानांगोन अमाया जुदि बेमार जायोब जों माबोरै जोथोन लानांगोन माबोरै आदार होनानांगोन बेसे अमा आदार होनांगोन बेसेबां आदार होनांगोन बेफोरबायदि माखासे
सोंथिफोरा जायो एबा बेफोरखौ जोङो मिथिनाया गोनां दिनै अमा जुदि आदार होयोबा माबायदि आरो मा मा जोङो दैफोर होनायनि खोथा दं बद फेसिलिटिनि खोथा दं मानो जोथोन लानाय खोथा दं अब्लासो जों फिथाइखौ जों गासैबो बिथिखौ जों रोंनाय जानांगोन अब्लासो जोङो बे खामानिखौ मावनो हागोन जेरै दाउनि खोथा बुंबाय आङो खोथायाबो दाउनि खोथायाबो बेफोरबायदिनो जोङो रोंग्राआबालासिनो जों खामानिखौ मावनो हाया। ओमफ्राय जोङो माबा रोंग्रोनांगोन आरो बेखौबो जोङो जेरै जोङो फार्मखौ जोङो बेसे गोलाव बानायनांगौ बेसे गुवार बानायनांगौ बेखौ सान्दुंनि खोथा सानदुंआ माथिं नाङो सायहा माथिं नाङो बेफोरखौ जों नायनांगौ जायो दाउनो थाखाय जों दाउआ जुदि आदार जायाखैबा बेनो जों मा मेडिसि होनांगोन दाउया मा बादि माबा मोनसे जादोंब्ला बेमार जादोंबा जों माबायदि खालामामनांगोन एबा जोङो माबा मोनसे फार्म हाबनायनि सिगां जों माबायदि जों फारमाव हाबनांगोन बा माबायदि जों जोथोन लानांगोन एबा जों फार्मखौ माबायदियै साब सिखोन खालामनांगोन जों बेनि सायाव एसेब्लाबो जोङो नलेज थागोना गाहाम एबा रोंग्रोनाया गाहाम आरो नोंथां
औ गोजोननाय थाबाय औ नोंथांनिसिम ओ। बे आयदानि सायाव सावरायनानै आसा खालामो उन समाव माखासे आयदानि सायाव जों सावराय बावनोसै।
जागोन नोंथां। गोजोनाय थाबाय नोंथांनिसिमबो।